हेल' नोंथां।
अ'।
खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां।
नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलाव बैसागु फोरबोखौ माबायदि फालिनाय जायो बेखौ फोरमायनो हागोन ना?
औ नोंथां। ओ जोंनि ओनसोलाव औ। जोंनि ओनसोलाव ओ बैसागोखौ गाजा- गोमजायै फालिनाय जायो। जेरै मोसानाय दामनाय देनाय ओ बायदिसिना मैगं थाइगं
जानाय लोंनाय आरो लोगोसे ओ मोसौ बोरमाफोरखौबो फालिनाय जायो।
नंगौ नामा नोंथां? नोंथांमोननि ओनसोलनि बायदिबो जोंनि ओनसोल फोराव बो बैसागु फोरबो गोखौ रंजा बाजा गाजा गोमजायैनो फालिनाय जायो नोंथां ओ ज जोंना ओ ओ बैसागु फोरबोखौ सैथ्र' दाननि जोबथा साननिफ्रायनो फालिनाय जायो बै सैथ्र' दाननि जोबथा साननिफ्रायनो मोसौ थुखैनाय सानखौ नेमखौ फा खालामलामनाय जायो जोंनाव जोंनि ओनसोलाव बैसागु फोरबोखौ मोन्नै बाहागोआव राननाय जायो गिबि ओ गिबि सानखौ मोस सौ बैसागु आरो नैथि सानखौ मानसि बैसागु महरै फालिनाय जायो। बै मोस खौ थुखैनाय सानखालिनो जोंना खायसे नेमखान्थिफोर दङ' गा जोंनि ओनसोलनि सुबुंफोरा मोसौखौ थुखैनो थाखाय खायसे मुवा बेसादफोर गोनांथि जायो। बै मुवा ओ मुवा बेसाद गोनांथि जानाय जिराद एबा मुवा बेसादफोरखौ ओ मोसौ थुखैनायनि एबा जो सैथ' दाननि जोबथा सानखालि मोखो-मोसौ थुखैयो नालाय बेखौ बे गोनांथि जानाय मुङा बेसाफोर खौ ओ मोसौ थुखैनायनि सानसे सिगांनो बुथुमखानानै लानाय जायो आरो बैफोर बुथुमनाय मुवा बेस बेसादफोरखौ मोसौ थुखैनाय सानखालि माला थुनाय जायो। बैफोर मुवा बेसादफोरानो जाबाय जेरै लाव, फान्थाव, दिगोलथि लावथि बायदि बायदि रोखोमनि आरो मोसौखौ थुखैनायनि सिगां ओ जोंनि ओनसोलाव खायसे ओ सारायनिफ्राय हांगार एबा थाव गु गुबै बेसोर मोननैजों लोगो नांनानै मोसौनि मोदोमाव फोथा फोननाय जायो। बे फोथाखौ फोनखांनायनि उनावनो जोंनि फोरा गोदो गोदायनि खायसे नेमखान्थि थानायलाय मोखौखौ ओ गुलिनिफ्राय होना दिग'लथि लावथिजों होना लां लांनानै खायसे दैमा जाम्फै बेफोराव हो होना लाङो होना लांनानै थुखैनाय जायो आरो मोसौखौ हगारना होनाय जायो नोंथांमोननि ओनसोलावबो बेबायदि खालामनाय जायो नामा नों थां?
औ नोंथां। जोंनावबो बिदिनो जायो।
खोनादोंना नोंथाङा नोंथांमोननि ओनसोलाव बेबा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नों थां
अ जोंनावबो नोंथां बिदिनो एखे रोखोमनियानो नेमखौ फालिनाय जायो नोंथां।
नंगौ नामा नोंथां आरो जोंनि ओनसोलाव बै मान से बैसागु सानखालि ओ जोंनि ओनसोलाव ओ गासैबो फुङावनो दुगैस्रां लोबस्रां मोजां सि जोम गाननानै ओ उन्दैया गेदेरखौ खुलुमो आरो गेदेर फोराबो उन्दैफोरनो मान होयो बेफोरबायदि नेमखान्थि खालामनायखौ जोंनि ओनसोलाव नुनो मोनो नोंथां। आरो जोंनि ओनसोलाव बै बैसागुखौ स्नि सानहालागै रंजा बाजा खालामनायखौ नुनो मोनो बै स्नि सानाव रंजा बाजा खालामनायाव जोंना खायसे आगजुफोर जेरै हारम'नियाम खाम जथा सेरजा सिफुं थरखा जाबस्रिं बायदि बायदिसिना आगजुखौ लानानै गासैखौबो सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरै गथ' ग थाय गासैखौबो ज' ज' न'खर न'खर थांनानै बैसागु मागिनायखौ जों नुनो मोनो नोंथां। नोंथांमोननि ओनसोलावबो बेबायदि खालामो नामा नोंथां?
औ नोंथां जोंनावबो बिदिनो बिदिनो आगजुफोर लानानै बिदिनो खालामनाय जायो नोंथां।
जों आथिखालाव नुनो मोनोदि खोनादों नोंथां आथिखालाव ओ खायफा खायफा ओनसोलफोराव नुनो मोनोदि बेफोरनि बेफोर आगजुफोरखौ बाहायालासिनो खायसे ओ जायखौ बुङो केसेट दामनाय मोसानाय बेफोरबायदि खालामनायखौ नुनो मोनो नोंथांनि नोंथांमोननि ओनसोलावबो बेफोरबायदि खा खालामो नामा नोंथां?
ओहो नोंथां बिदि ओ जोंनि ओनसोलाव बिदि ओ केसेटनि मोसानायखौ बिदि खालामनो होआ मोसानो होआ जोंनियाव। बिदिखो थारमाने ओ औ जोंनाव थारमाने गासिखोबो ओ बन्द' खालामनाय जायो आरोना।
नोंगौ नामा नोंथां?
अ मोसानाय नायजाया नोंथां।
ओरैनो जोङो खायसे खायसे ओनसोलफोराव खोनानो मोनोदि एबा जोंनि ओनसोलावनो बेबायदि खालामनाय जायखौ जोङो‌ ओ मिथिंगानिफ्राय मोननाय बै बैसागु समाव मिथिंगानिफ्राय मोननाय खायसे गोखा गोखै मेगं ओ जायखो ओ बेफोरबायदिखौ जानाय जायो। नोंथांमोननि ओनसोलावबो बेफोरबायदि जानाय जायो नामा नोंथां?
औ नोंथां जोंनावबो बिदिनो जानाय जायो। गोखा गोखै गासिखौबो जानाय जायो नोंथां।
नोंथाङा खोनादो नोंथाङा खोनादों?
औ नोंथां खोनादों।
आरो नोंथांनिस आंनि मोनसे सोंलु। बै मो सौ थुखैनायाव जोङो दि मोसौनियाव गो-गोसोम फोथा गानो बेखौ मानि थाखाय मोसौ फोथा होनाय जायो न गोसोम गाबजों बेखौ मानि थाखाय होनाय जायो? नोंथाङा बेनि बागै मिथिगौ नामा?
नोंथां आं बेनि बागै मिथिया माथो।
बिदिब्ला नों थां ओ आंनि जोंनि हागोन नोंथां। जोंनि ओनसोलनि सुबुंफोरा बुंनाय बादिब्ला बै मोसौ थुखैखालि गोसोम फोथा होनायनि जाहोनानो जाहैबाय जेब्ला जोङो मोसौखौ थुखैनो लाङो अब्ला मोसौखौ थुखैखांनायनि उनाव जोङो मोसौखौ उदाङै हेगारनाय जायो नङा होमबा नोंथां?
औ नोंथां।
बे उदांङै हेगारनानै होनायाव मोसौफोरा बहाबा गांसो जानो जार्सिबारि बेफोराव थांनो हायो नङा होमबा नोंथां? बैफोराव बैफोर हाग्रा बारियाव थांनायाव खायसे जेरै मोसा लख्रा बेफोरबायदि थानो हायो न' बेनिखायनो मोसा लख्राफोरा गिनानै खारनाय बायदि बै गोसोम फोथाखौ होनाय जायो नोंथां।
औ नोंथां बिदिसो नामा? आं दिनैसो मिथिबाय नोंथां।
थांमोननि ओनसोलाव आरो बे स्नि साननि मोसानायनि अनगायै माबाफोर मोसानाय खालामनाय जाबावो नामा नोंथां?
औ नोंथां स्नि दाननि उनाव ओ स्नि ओ ओ दिननि उनाव ओ स्नि साननि मोसानायाव अ उम
बेनि अनगायै माबाफोर मोसानाय खालामनाय
औ
नङा नोंथां ओ नोंथांमोननि ओनस ओनसोलाव बे स्नि सान रंजानायनि अनगायैबो माबाफोर स्टेज प्रग्राम एबा जायखौ जोङो स्टेज फांसन होननानै बुंनाय जायो बेफोरबायदि खालामनाय जायो नामा नोंथां?
औ नोंथां खालामनाय जायो जोंनिया
माबायदि खालामनाय जायो एसे बुंनानै नामा नोंथां?
बे स्नि साननि उनाव जोंनिया मोनसे बाथौ फुजा फालिनाय जायो। गासैबो रायजो राजा ओ जमा लोगो नांनानै मोनसे बाथौ फुजा फोलो फालिनाय जायो आरो लोगोसेनो बेयावनो ओ लामा गाथेनाय फुजाबो फालिनाय जायो।
नोंगौ नोंथां।
औ नोंथां।
जोंनि ओनसोल जाबो नोंथांमोननि ओनसोलनि बायदिनो बै ओ बैसागु समाव एबा बैसागुनि जोबथि सानखालि ओ मोनसे ओ खोनानो मोनोदि जों जोंनि ओनसोल जाबो लामा दान्थे फुजा बेफोर फुजाखौ होनाय जायो होनना बुंनाय जायो। आरो बै फुजाखौ मानो होनाय जायो नोंथाङा मिथिगौ ना? नोंथां
बेखौ आङो औ खोनादों खोनादों नोंथां। बेखौ आङो ओ बेखौ आङो बारा मोजाङै मोनथिया मानि थाखाय होनाय जायो नोंथाङा मिथिगौ नामा बेखौ?
इसे मोनथिगो नोंथां। ओ बै बैसागु समाव एबा बैस बैसागोनि जोबथि सानखालि जाय फुजा होनाय जायो जायखौ जोङो मा लामा दान्थे होननानै बुंनाय जायो ना बे फुजा खौ माने ओ ओ गुबुन गामिनिफ्राय एबा ओ बे फुजाखौ होयोब्ला गामिनि गा
औ नोंथां बिदिसो नामा?
नोंथांमोननि ओनसोलाव बैसागु बैसागु समाव स्नि बैसागुनि अनगायैबो मोनसे स्टेज फांसन जायखौ जोङो बैसागु फांसन होननानै बुंनाय जायो न बे बेयाव बे बैसागोआव गथ'फोरनि मोनसे खेला थुला होनाय जायो नामा नों थां
जोंनाव बिदि ओरै होनाय जाया नोंथां मानो होमबा जोंना मोनसे फिल्ड होनाय ओ जागा मोनसे गैया थारमाने बिदि खेला दुला होनो थाखाय बिनि थाखायनो होनाय जाया नोंथां।
नोंगौ नामा नोंथां जोंनि ओनसोल जा बेबायदि एसे ओ स्टेज प्रग्राम एबा स्टेज फांसन बानायनानै बैसागु फांसन बानायनानै बेबायदिनो खायसे गथ'फोरनि थाखाय गियान बारायथो होननानै बेफोरबायदि प्रग्रामखौ लाखिनाय जायो नोंथां।
औ नोंथां नोंगो नामा?
आरो बेबायदि प्रग्राम लाखिनायनि अनगायैबो नोंथांमोननियाव जेरै मेथाइ रोजाबनाय मोसानाय बादायलायनाय बेफोर बायदि हाबाफारि खालामनाय जायो नामा नोंथां?
औ नोंथां इदि जोंना बाथौ फुजायावनो बिदि इसे मोसानाय गान ओ सल' रोजाबनाय बिदि खालामनाय जायो नोंथां।
नंगौ नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलाव बैसागु समाव जेरै ओ बिफां लाइफां दावमा दावसा बेबायदि रंजाफावो जेरैबायदिनो मानसिनि गोसोआबो उसिफावो बेबायदि जायो नङा होमबा?
औ नोंथां
जोंनि ओनसोलावबो बेबायदिनो बैसागु बोथोर सफैनाय लोगो लोगोनो बिफांनि बिलाइफोरा गोदान बिलाइ खिलियो आरो जोंनि गासैनि मानसिफोराबो खुसि रंजानायजों उसिफावो बेबायदि जायो।
औ नोंथां
नोंथांमोननि ओनसोलाव बेबायदि जायो न?
औ नोंथां जोंनावबो बिदिनो सोमखोर जाखाङो बैसागो समावनो औ गोजोन्थों नोंथां